औ नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा दासान्दै?
अ नोंथां मोजाङैनो दंथैयो दासान्दि।
औ ओह बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। दिनै आङो नोंथांजों बिदिनो बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यै सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथांखौ नोंथाङा आंनो दसे सम सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोनदे नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना ओह बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' गोदोनि आरो दानि दाउ अमा फिसिनाय गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
बिदिनोहाय जोंहा गोदोहाय ओह दाउ अमानि बेसेनाबो जोबोर खममोन नाथायब्ला दा जोंना बेफोरनि बेसेना जोबोद गोजौ दावखो ओह दावखो जोबोद गोजौआव दावखोलांनायस्राय दावखोलांनायखौ जोङो नुनो मोनो नुगासिनो बिदिनो जोंहा ओ मासे दाउआवनो ओ थामजौ एबा थामजौ बाजि ब्रैजौ बिदि ओ गाहाम जोङो थांनायखौ नुनो मोनो
औ
बिदिनोहाय जोंहा गोदो बेसेनाबो खममोन आरो गोदो जोंहा ओ गोबां जानाय लोंनाय जेरै ओ न' न'आवनो मैगंफोरखौ मावनानै जायोमोन नालाय बेनिखायनो जोंहा बिदि रां रुफानिबो बारा आंखाल जानायखौ नुनो मोनामोन नाथाय जोंहा दा समजों लोगोसे ओ रां रुफानि गोबां आंखाल जानानै फैनायनि थाखाय जोंहा गोबां गोदान गोदान आदबजोंहाय ओ गोबां ओ दाउ अमाफोरखौ दा फिसिनो हमदों जेरै बेहाय जोंहा गोदोहाय ओ आङो आबै आबौमोनखौ नुबोनाय बायदिमोनब्ला ओ जोंना आबै आबौमोन एबा गामिनि ओ आबै आबौमोनाबो ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला न'आव मासे मानै एबा माथाम बांसिनानो माथाम गाहामखौ लानानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेफोर ओ बेफोर दाउ बेफोर अमाफोरनोहाय जोंहा ओ थास' हानानै होनाय एबा न'नि माइ सौनाय गुन्दैखौ होनाय एबा जौ संनायनि ओ जोंहा अफ्रि होननानै बुङो बेखौ होनानै जोङो अमाखौ ओ से बोसोर एबा से बोसोरनिख्रुइबो बारासिन ओ बारासिन बै सम लानानैहाय जोंहा ओ फाननायखौ नुनो मोनोमोन एबा फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथायहाय जों हा दानि मुगायाव गोबां गोदान गोदान ओ आदबजों दाउ अमाखौ खौ फिसिनो लायो जेरैहाय जोंहा दा दानि मुगायाव ओ जोंहा दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला न'आवनो गोबां गिदिर गिदिर फार्म बानायनानै ओ जोंहा अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ अमानो दा ओ दा बायदियाव जोंना सोरखाराबो जोंनो अमा फिसिनायनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ हरो बेनि थाखायनो जोंहा अमाखौ ओ मासे मानैल' नङा गोबां अमाखौ फिसियो ओ मोनसे न'खरावनो बे अमाखौ फिसिनानैहाय जोंहा ओ थाब देरनायनि थाखाय गोबां मुलि दाना एबा जोंहा भेक्सिन मेडिसिन बायदिखौ बाहायनानै जोंहा गोदो से बोसोराव देरनाय अमाखौ जोंहा दा दा समाव ओ ओ ब्रै दान एबा बा दान द' दानहालागै द' दानहालागै देरहोनानै ओ फानजानायखौ जोङो खालामो बेनि थाखायनो जोंहा औ बेनि थाखायनो दा जोंहा ओ गोबां रांङा ओ राङावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जानो हायो बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ गोदोनि एबा दानि अबे मोनसेखौ अबे मोनसे नि ओ अबे मोनसेखौ जोङो जायोब्ला जोंहा देहायाव मुलाम्फा जागोन एबा मा बेमार जायोब्ला जोंहा ओ देहाया खहा जागोन बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां
औ
ओम नोंथां जे बुंलांबाय दा अमा फिसिनायनि बागै नङा होमबा जोंनि आबै आबौमोननि बा जा सोलिबाय थानाय दा मुगानि अमा फिसिनायनि फारागथिखौ नोंथाङा आंनाव दा सोंबाय नङा होमबा
औ नंगौ
ओ बिदिनो आगोल गोदो गोदायनि अमा फिसिनाय बा बिदि एबा अमा दाउ फिनानै जिउ खुंनायखौ नायहरोबाथ' बिसोरना साबसिनसोबाव दानि मुगानिसाय नङा होमबा जिहेथु बिसोरो आगोलो माने बेफोरबायदि मुलि सुलि बेफोरबायदि जेबो बाहायामोन नालाय जेहुथु न'खरनि आदार एबा दानाजोंनो बिसोरो जेबा जि जिब जुनार फि-फिसिनाय बेखौ माने होयोन नङा होमबा
औ नंगौ
औ बिदिनो अमा अमाख अमा दाउ बिदिनो फिसिनानै बिसोरो जिउखौ खुङोमोन बेफोरबायदिनो रांनि अनसुंथाइ मोनोखोना होननानै
औ
आगोलथ' आरो बेफोरबायदि दा सोलिबाय थानाय बायदि बेफोरबायदि बेसेनाबो इमान गोबां नङामोन। आगोलनाथ' बहुद खम बिबांनिमोन बेसेनफोरा बेनिखायनो इमान बिदि माने मुलाम्फाबो इमान ओरै जायामोन आरो दाबायदि द दानि बायदि दि नङा होमबा। औ। बिदिनो अमा फिनायफोरखौ बिसोरो बाजारफोराव लांनानै बिदिनो फानहैनानै जि एसे थाइसे थाइनै मोन मोनोमोन। बेयो थाइसे थाइनै मोननाय फैस साजोंनो न'नि जानाय लोंनाय जेनेबा माइरं माइरंनो जा जेनेबा मैगं थाइगंनो जा बिदि एसे एनै जा मोनो बेखौनो लाबोनानै माने ओंखाम ओंखाम जाफैयोमोन आरोना। गोदो गोदायनि मानसिफोरा बिदिबो जायो माने जेनेबा दाउ अमा अमाखौथ' अमाखौबोथ' बिदिनो फाननाय जायो नालाय बांसिनानो ओमफ्राय दाउ दाउफोरखौहाय सोलाय सोल' खालामामनाय बायदिबो नुनो मोनबोनाय जादों माने।
औ नंगौ।
न' खाथिनि फोरजों आरोना सोलाय सोल' खालामनायबो नालाय आगोलो बिदिनो फिसा फिसा दा जेनेबा जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखौबो
औ औ जेनेबा जोंना औ नोंथां।
आरो आरो दानि जुगनियाथ' मा बुंनो आरो दानि जुगनियाथ' बुहुद बेलेग बेलेग आदारबो ओंखारबाय दानाबो ओंखारबाय आरो बिदिनो मुलिबो ओंखारबाय नङा नङा होमबा दानि अमा फार्मफोराव आरो दि दिनो दाउनि फार्मबो खुलिनो हाबाय दानिया बिदिनो ओ मा होनो बुहुद खम समनि गेजेरावनो दानिया बिदि जिब माबा मा होनो बेखौ अमा दाउ फिसिनायफोरखौ माने थाब देरनाय नुनो मोननाय जायो आरो ना दानिया।
औ नंगौ नोंथां।
मुलि मुलि होनानै बिदिनो दानायाबो आरो गोदोनि बायदि बिदि ओ बांसिनानो जुमाय सेरेब बिदि सावनाय माने जिबायदि बेयो माने उफ्रि जायो माने बियो। मोनसे आदार बायदि बेफोरखौ माने दानिया बारा होबांनायखौ नुनो मोनला दानिया गोदान दाना माने जाग्रा मुवा जेनेबा बेखौ जाबा थाब देरनाय बायदि बेफोरबायदिखौ होयो दानिया बायनानै।
औ नंगौ।
बेफोरबायदि बाहायनाय नुनाय जायो आरो दा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बिदिनोहाय जोंना गोदोनि ओ दाउफोरखौ जानानैबो जानानैबो जोंहा देहायाव गोबां ओ बोलो एबा जोंना देहायाव गोबां मुलाम्फा जायोमोन। नाथाय जोंहा दानि ओ दाउ बेदर एबा अमायानो जा जोंना जानानै गोदो सि बायदि देहायाव ओ बोलो मोनोमोन बेबायदि मोननायखौ जों नुनो मोला मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दाना ओ दाउ ओ दाउ बेदरफोरखौबो ओ जोंना गोदो द' दानफोराव देरनायखौ दाना नै एबा थाम दानावनो ओ फेदेरनानै बिजि बायदिसिना भेक्सिन होनानै ओ फेदेरो। बेनि थाखायनो जोंना देहायाबो गोबां लोरबां जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो औ। आरो ओ इयुनलागैसो बिदि ओ फिसिलांबाय थायोब्ला जोंनि ओ इयुन जोलै फोराबो जोंबायदिनो ओ दुरबल एबा नोरजिया जालांगोन होननानै आं सानो बेनि थाखायनो जोंना ओ गोदोनि आदबजों फिसिनाया जोबोर मोजां मोन होननानै आङो साननानै आं आंनि मोनदांथि बायदिबा आङो बिदि मोनदांनो हायो। नाथायबा जोंहा रां औ नाथायबा जोंहा राङारि बिथिङाव ओ दानि ओ गोदान आदबजों ओ फिसिनायफोरखौ आङो जोबोद ओ साबजानाय मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दानि समाव थाब थाब फेदेरनानै गोबां ओ रांखौबो थाबैनो ओ मुलाम्फा खालामनो हायो आरो न'खर बाय न'खरखौबो एबा गावखौ एबा बिसिखौबो ओ गोबां राङारि बिथिङाव हेफाजाब होना होनो हायो बेखौ आङो मोनथिना मोनो। बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोङा ओ जोंनि जिउ राहाखौ ओ रांङारि बिथिङाव ओ सुंथानो थाखाय जोंहा अमा अमा दाउनि अनगायैबो मोसौ एबा ना हांसो बिदि फिसिनो हायो जोंहा उम मोसौ फिसिबाबो जोबोर मुलाम्फा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौनो बारा इदि बायदिसिना बायनाय दानाफोरखौ जोङो जाहोआलासिनो जोङो मोसौनिफ्राय ओ जोबोर भिटामिन गोनां गाइखेरखौ जोङो मोननो हायो एबा ओ मोनो बेखौ जोङो लोंनानैबो जोङो जोबोर ओ देहाया जोबोर स्ट्रं एबा गोग्गो जायो जोंनि देहाया। बेफोरबायदिनो जोंहा बोरमा फिसिनानैबो गोबां रां मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो गोबां ओ सुबुंखौनो नुबोगासिनो बोरमा बोरमा फा बोरमानि ओ जोंहा आबाद मावोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियाव बारा रांखौ बाहायनाङा बेनिफ्राय जोंहा आदार बायदिसिना जाह होनायाथ' ओ न'नि दंफां बिलाइ एबा ओ दुब्लि फोथारफोराव हैनानैनो जोङो बोरमाफोरखौ फेदेरनो हायो बेनिफ्राय जोङो उनावहाय ओ जा रां मोनो बियो जोंना आखायाव गथा थालांखायो बेखौ आं सानो बिदिब्ला ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां। ओ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मिनथियै बाथ्राखौ मोनथिनानै मोनबाय बिदिब्ला
औ औ नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथोंसै।